हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादो दा? औ खोना दा
अ नोंथाङा दायो मा खामदो?
ओ जिरायनानो
नोंथाङा दायो मा खामदो? अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दायो दसे सम होनो हागोन नामा अ नोंथांनाव आङो उम स‌ नोंथांनाव आङोहाय मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन। ओ खोनादोंना ओ ओ अ नोंथांनाव आं बेख होनोस सोंग्रोनो सानो दे जोङो ना फांखौहाय माबोरै बानायो आरो बेखौ जोङोहाय माबोरै जानाय जायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ?
औ खोनादों।
अ जोंथ' नाफाम जाग्राखा नालाय जों बर' हारिया बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ बिदिनो दा एसे खम जाबाय आरो नाफामखौ मानो होनब्ला नाफामखौ मोनामनाय मोनो। नालाय दानिया इउननि आथिखालनि सुबुंफोरा एसे साखोन सिख थाग्राखाय माने मोनाम नाय मोनो होननायखाय माने स दा आरोना नाथाय सोरबा मोजां मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा जानाय नुयो आरो दाबो। गोदोनि जि ओमफ्राय सोलिबोनाय दासिमबो बेफोरखौ माने जाय बानायनो रोङो बेफोर सुबुंफोरा जायो। बिदिनो नो नाफामखौ बानायग्रोनो होनबा जों सिगाङाव एबा गिबियाव जोङो नाखौ लाबोग्रोनांगौ जायो। बिदिनो जों नाफाम बानायोब्ला ना फिसाफोरखौ बांसिन बिदिनो जेरै ना मावा बिदिनो ना फिथिख्रि, ना थेंगोना बिदिनो। बिदि नाफोरखौ जोङो लाबोग्रोयो आरो बिदिनो गोथां लाब बो ग्रोनानै जोङो बिदिनो सान्दुङाव फोराननाय जायो। बिदिनो सान्दुुंआव सोरबा बिदिनो सानसे साननै सोरबा सप्तासे फोरानना लायो आरोना गोराननो। अ बिनि उनाव जेब्ला नाफामखौ जोङो गोरान खालामो बे नाफामखौ जोङो सोरबा सोरबा देनाय जायो आरो सोरबा सोरबा दे नानै बानायनाय जायो। बिदिनो देनानै बिदिनो मोजां खालामनानै माने बिदिनो नाफामजों लोगोसे जोंदिनो थास थास' बिसंनो जेरै थास' थास' दुदालि होनो आरोना ओ नोंसिनिथिं मा होनो? थां मिथिया नाथाय जोंनिथिं थास' दुदालि बुङो। बिनि बिसंखौ होनाय जायो आरो ना थास' बिसंखौ होना नै बिदिनो नाफामजों लोगोसे जेरै ओ बिदिनो ना गोरानजों देफानाय जायो। देफानानै बिदिनो बिदिनो थास' बिसंखौ मिजि मिजि हानानै बिदिनो सोरबा हासुङाव। सोर गोदोथ' हासुङाव होनाय जायो। ना आथिखालाव एसे साबसिनखौ बानायनाय बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ आथिखालाव मोननाय भयाम भयाम मोनोना बिदिनो। बेफोराव दोननाय जायो आरोना दोननाय जायो बिदिनो भयम सिङाव सोनानै बिदिनो प्लास्टिक होनानै मोजां मारिनाय जायो। जाहाथे बार हाबनानै नाफामा गाज्रि जाया। बिनि थाखाय जोङो मोजाङै बिदिनो प्लास्टिक होनानै एबा ओ बथलनि बथलनि ग्लास भयमाव सोमनानै बिदिनो दोननाय जायो। बिदिनो दोनखां ओ सोरबा सोरबा बि दिनो ओ हासिङावबो बानायनाय जायो। बिदिनो हासिं सिङाव सोनानै जों औवानि हासुं ओम खफा बानायनाय जायो। बेजों नारसोननानै दोननाय जायो आरो ना। जोङो जोङो मास मोनसेनि उनाव इदिनो मास मोननैनि गाहामनाव जानाय जायो आरो ना थाब जानाय जाया। जाहाथे बे नाया सेवनाय जायो आरो ना। बिदिनो बारबो हाबला नालाय सिङाव बेखायनो सेवहोनाय जायो आरो ना। बिदिनो जों नाफाम खौ बानायनाय जायो। अ जेब्ला नाफाम नाफामा जायो मास मोनसे मोनैनि उनाव इदिनो जोङो ना फामखौ बिदिनो थास' बिथ'रि थास' बिथ'रिजों जानाय जायो जेब्ला थास' बिथरिखौ जों सङो अब्लाना नाफामखौ होनानै बिदिनो जोङो गोबाङानो मोनामनाय मोनो। नाथाय जाय जाय जाग्रा बिसोरो मोदोमनाय मोनो आरो ना नाफामखौ। जाय जाग्रा बे मोदोमनाय मोनो आरो। बिदिनो थास' बिथ्रिजों जायो जोङो। बिदिनो जोङो ओरैनो ना ओ दालि ओंख्रिफोरबा जोङो संनानै बिदिनो ओ सामब्राम बानलु होनानै जोङो बाथोन बानायना जायो। बिदिनो जों गोबां जानाय जायो आरो दा नोंथाङा ओ बिनो नोंथांमोननि जायगायाव जे आथिखालाव एबा गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय जेरै मेवाइ होनो आरो ना। न'नि मेवाइआ हाजोनि मेवाइ फोरखौ लाबोनाय एबा आसारखौ बोरै बानायनाय जायो? मेवाइ आसारखौ बोरै बानायनाय जायो? नोंथाङा बुंबाय ना आरो बेजों लोगोसे बेखौ मा माजों जानाय जायो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
मेवाइखौ जोङो मेवाइ होनोबाथ' जोङोहाय बेखौ औवानिफ्राय मोननाय जायो। आरो जों इखौ मेवाइखौहाय आसार बानायनो थाखाय जोङो बेखौ औवा बांसिन औवा बुरखाफोरनिफ्राय आरो हाजोनिफ्राय हाजोनिफ्राय मोननाय बेनिफ्राय जों बानायनाय जायो। जोङोहाय औवानि जे गोरलै गोरलै बिथराय ओंखारबोयो बेखौनो जोङो मेवाइ महराव मोननाय जायो। बेखौ जोङो सिगांगोरहाय दाननानैहाय लाबोखांनायनि उनाव बिनि जे बिनि जे बिगुर थायो बेखौ जोङो सिगांग्रो जिरनानै लागोर नांगौ जायो। बेखौहाय जिरखांनायनि उनावहाय जोङो मेवाइखौहाय फिसा फिसा हानानैहाय दानग्लिनानै लानाय जायो। गेलासफोरजोंखौ जों जावग्लिना लाग्रोनाय जायो। सिगांग्रो बिनि उनाव जोङो बेखौ बयेमफोरावहाय सोनानैहाय दोननाय जायो सोनानै जोङो बेखौ सानदुंआवहाय साननैसो सम बरननायबो जायो। बेनि उनाव बे मेवायाहाय जेब्ला जेब्ला बिदै ओंखारो बा बिनि रोसिया ओंखारो अब्ला जों बेखौहाय सप्तासे बा जि दिननि उनावहाय जोङो बेखौहाय जानो हानाय जायो बेखौ खौहाय जोङो आरोबाव हाजोनिफ्राय औव औवानिफ्राय जोङो मेवाइ दाननानैबो लाबोनानै लाबोनाय जायो बेखौ जोङो हाजोनिखौहाय जोङोहाय एखे बेबायदियैनो बेबायदिनो फिसा-फिसा दान्लिनानैहाय सोनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा हाजोआव मोननाय रोखोमसे मेवाइफोर दंबावो जे फिसा फिसा रोखोमनि ओ खारो बेखौ जोङोहाय डाइरेकयैहाय हा सिङाव बा हा सिङाव फबनानै थालिर थालिर बिखंजोंहाय मोजाङै खोबथेनानै दोनना फबनानै बानायनाय होननानैबो मिथि मिथिनो मोननाय जायो बेखौहाय जोङो हासुं बा बयमाव सोनानै दोननाय जाया बेखौ जों हा सिङाव जावनानैहाय खोबथेनानै दोननाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो जोंहा बेफोरखौ माजों जायो। होननानै बुङोबा जों बेफोरखौ बेदरफोरजोंबो होनानै जानाय जायो आरो नाफोरजोंबो होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नोंथाङा बिनि बागै माबाफोर मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनोथ' आङो बुंनो सानोदि नोंथाङा होनदोंले बिदिनो हारसिङाव दोननाय जायो एबा बिदिनो थालिर फस्ल एबा खौनाय जायो नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि जायगा ए बा आथिखालाव नङाब्लाबो आङो जोंनि थानाय जेरै अरुणचल सुबुं अरुणचल हारिनि सुबुंफ्रा बिदिनो खालाम जायो नोंथाङा होननाय बायदिनो खालामो आरोना। बिदिनो सोरबा-सोरबा हाब जावनानै गोथौ जावो आरो ना। जेसेबां मेवाया बुरजा जागोन बेनो हाखरखौ गोथाव जावनाय जायो बिदिनो जावनानै हाफोरखौ जावनानै गोथौ खालामो आरोना गोथौ खालामखांनायनि उनाव बे सिङाव बिदिनो थाललेट फस्ला एबा प्लास्टिकफोरखौ माने सिङाव होजोबनाय जायो जाहाथे माने हाफोर दैफोर हाबनो हायिनि थाखाय बेनि थाखाय जेब्ला खालामसिगोन बेनि उनाव मेवाफोरखौ बिदिनो मि जि मि जि हाया बिसोरो गोलाव गोलाव हानाय जायो आरो ना। गोलाव गोलाव लानानै बिदिनो सिङाव सिङाव सोनानै बिदिनो फबो आरोना थारै बिदिनो प्लास्टिक होननानै फबसिगन फबनानै बिदिनो मास मोनसे मोननै उनाव बोखारो आरो बिनि अनगायैबो आरोबाव खालामो बिदिनो औवाखौ। खाथि हेबनानै निजि मिजिनानै बिदिनो गल हेबनाय जायो आरो ना। जेरै जों बेरा हेबनाय जायो ना बिदि हेबा माने। दंफांफोर गायोबा जेरै बेरा होनाय जायोना जों गलनो। बिदिनो गल माबानानै दुमनानै बिसोरो बेयाव बिदिनो थालिर बिफांनि बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो सायाव बिनि उनाव होनायनि उनाव सोरगिदिं होजोबो आरो ना थालिर जाहाथे बारफोर हाबनो हाया बिनि थाखाय होजोबो होजोबनानै जों बिदिनो आरो मेगंखौ मिजि मिजि हायो गोलाव गोलाव हनानै सोर होनाय जायो आरोना बिदिनो खोमनानै दोनो ओ जेब्ला मास मोननै मोनथाम जायो अब्ला बोखारनाय जायो नाथाय जोंनि जोंनि आथिखालबा जों बानायनाय बायदि ओ मोजां मोजांथ' मोजां जायो आरो ना नाथाय बिराद मोनामनाय जायो आरोना जेब्ला बो खांयो बिदिनो साखाथियाव थानाय सुबुंफ्रा एबा जों मोदोम मोनामनाय मोनो आरोना बिराद मोनामो। नाथाय जों जोंनियाव बानायनाय जि न'खराव दांगग्लिनानै थौआव लाबोनानै मिजि मिजि गिलासजों दांग्लिनाय जायो जों बिदि बयामाव सोना होनाय एथ'बां मोनामनाय जाया आरोना नाथाय बिसोर बानायनायफ्रा बिराद मोनामो आर ना नाथाय जेब्ला ओंख्रि सङो बेफोर मोन मोनामनायफ्रा खारो आरो ना बिराद गोथाव
औ औ।
नाथाय जोंनि बे साखाथि बा जोंनि हारि बिदिखौ बानायनाय जाया आरोना नुवा मानो होनबा जों बांद्राय गेसाव गोफोन जानायखौ नुवा नाथाय बिसोरनि सुबुंफोरा बिदि बानायो आरो बांसिन जोंनि बायदि दांलिंनायखौ नुवा बांसिनानो बिदिनो बिसोरो जि हा सिङाव फबनानै एबा ओ औवानि खाथि हेबनानै बिदि दोननाय जाया आरोना बिदिनो बिसोरबो जों जों जानाय बायदिनो जायो बिदिनो अमा बेदरजों जायो नाजों जायो बिसोरो नाथाय बिदिनो फुङाव जोंनि हाथाय बाजारफ्राव मे मेजि औ औ बिसोरो जे मोन फ्रामबो ओंख्रिफ्रावनो होना जायो आरो ना। आरो जोङो जोंनि जोंथ' बिदि बारा मोनफ्रोमबो ओंख्रियाव होनाय जाया जोंङो बिदिनो नाजों बेदर जों दिनै बेदर होनब्ला जोंना ना ननि ननि दाउजों जानाय जाया बिनो जों नाथाय ओ जों हाथायाव मोननाय बिदिनो बयलारफोरजों होनाय जायो, अमा बेदरजों होनाय जायो नाथाय बारा जानाया जा बानाय जानाय जाया जों बिदिनो सप्तासे खनसे खननैल' जानाय जायो, बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहा ख खहा जायो बेनि थाखाय बारा जानाय जाया, बिदिनो नोंथाङा फोरमायखाबाय नालाय बेखायनो बारा
औ औ औ औ।
बिदिनो ओ दंबावो आरोना दंनाया इदिनो जों बांसिन हाजोनि औवाखौ हाजोनि औवाखो एबा मेवाखो जों बांसिन लाबोनानै जों आसार खालामनाय जायो आरो ना नोंथाङाथ' फोरमायखाबाय दहाय। नाथाय जोंङो न'आव बिदिनो औवा गुबै औवा गुबैनिखौथ' जों जानायानो जाया बिदिनो औवा बुरखानिखौ जों जायो आरो ना नाथाय जों औवा बुरखानिखौ जों आसारखोनो बानायनाय नुवा। नाथाय जाय जाययाव बिदिनो साखाथि थानाय हाजोफोराव जोंथ साखाथि थानाय हाजो नालाय बेफोराव लाबोनानै जायो नाथाय जाय जायना साखाथियाव हाजो गैया बिसोर ओ बिसोर सुबुंफोरा ननि औवा बुरखानिखोनो बानायनाय जायो आसार नाथाय बांद्राय गोथाव जाया आरो आं आंनिबा नोंसोरसो गोथाव मोनगोन ना मोना मानथिया नाथाय आंनि थाखाय गोथाव नङा आरोना। नाथाय जों न'आव औवा बुरखानिफ्राय मोननाय औवा मेगंखौ जोंङो बिदिनो दालिजों जायो बांसिन दालिजों जानाया जायो आरोना बिजों लोगोसे आरो अनलाजों जानाय जायो। अनलाजों दालिजों जानाय जायो नाथाय जों आसार बानायनायानो जाया आरो ना। हाजोनिखो बांसिन बानायनाय जायो, दा हाजोनिखौबो जोङो बोसोराव खनसेल मोननाय जायो।